हेल खोनादोंना?
हेलौ माथो सिरि? हेल
हेल'
औ
जाखो माथो रायलायाबो? हेल'
लौ
हेलौ हेल' हेल' माथो रायलायाबो?
हेलौ
हेलौ
हेलौ